खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां
औ बिदिनो आंनि गोसो गोरबो औ औ
दे नोंथां माबुंदोंमोन फोरमाय फोरमायनाहो नोंथां ।
औ नोंथां बिब्दिनो गोजो बिब्दिनो गोजोन बेलासि दिनै नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय। औ नोंथां
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय जाहाथे बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां। नोंथांनियाव आं दा सोंथि सों सोंथि सोंनो सानदों आरो नोंथा । नोंथांङ होनो हागोन नामा नोंथां? नोंथांङा आबादनि बागै नोंथांङा एसे एसे फोरमायना होदों बानलु नि बागै ।
औ दैज्लांनि आबादनि बागै नामा नोंथां? औ जोंङो बि दिनो नोंथांङा थार बाथ्राखौनो बुंदों उमहु जोंङो बिब्दिनो दैज्लां आबादनि औ नोंथांङा औ बेखौनो खोनादों। बिब्दिनो दैज्लां आबादनि बागै बुंनो खोन्थादोंनालाय नोंथां जेरैहाय- जोंङो बानलु, बिब्दिनो जोगोनार बिब्दिनो भिन्दि बिब्दिनो बायदि बायदि रोखोमनि जोंङो मैंगं- थाइगं गायो नोंथां औ बिब्दिनो बानलुनि बागै आं एसे फोरमायना होन सै नोंथांनो बिब्दिनो जोंङो बिब्दिनो बानलुखौ गायनो थाखाय जोंङो गिबियावनो गला एबा नार्सारिनिफ्राय लाबोनानै जोंङो बै बेगरखौ जोंङो बिब्दिनो मोसौजों एबा जावग्लिनानै जोंङो बेखौ फोनाय जायो नोंथां जावैनानै दोनग्रोयो नोंथां औ बिब्दिनो जि जे-जेरै बियो बिब्दिनो जिबा दिन नंङाबा जि से दान बियालासिम बियो बिब्दिनो खिलिबोनानै बिसोरनो बिब फां जायो नोंथां औ बिफां जानायखौ जोंङो थां बिबदिनो जोंङो गायगोन नालाय नोंथां जेरैहाय जोंङो उम बिबदिनो बानलु गायनो थाखाय जोंङो हाखौ जोंङो हालेवग्रोनांगोन बिब्दिनो मोसौजों नंङाब्ला ट्रेक्टरजों हालेवनांगोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथां बारा बिदिनो मोसौजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनलिया। औ बि बि बिनिखायनो जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै लायो नोंथां। हालेवखांनायनि उनाव जोङो नोंथां, बिबदिनो गायनो थाखाय जोङो हाग्रा बंग्रा जायैनि थाखाय नोंथां जेरै जोङो बिबायदिनो प्लास्टिकखौ सोंनानै लागोन नाय जायो नोंथां हालेवखांनायनि उनाव नोंथां औ बिदिनो जाहाथे बिबदिनो हाग्रा बंग्राफोरा बिब्दिनो बानलुखौ माबा खामिबायसा नोंथां औ। गाज्रि खामिबायसा नोंथां जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला बिदिनो बानलु गाय गायनो थाखै जोंङ हाखौ थिबखग्रोना लानाय जायो नोंथां। औ थिप खालामनायनि उनाव नोंथां बेखौ जोङो गायो आरोखि नोंथां। औ गायखांनायनि उन गायखांनायनि उनाव नोंथां जो बि खौ ओरैनो बिब्दिनो फिथाइनि मुलिनि गोनांथि जायो नोंथां। बिदिनो गायखांनायनि उनाव बिदिनो बियो जिबा दिन नङाबा थामजि दिन सोआलासि जे बिबियो बिदिनो फिथाइनि महर लागोन नोंथां। औ नोंथां बेयाव जोङो नांगौ जानाय मुलिफोरखौ बेयाव बाहाय बाहायनांगौ जायो नोंथां जेरै एम्फौ एनलानि
अ नंगौ नोंथां। नोंगौ थारैनो नोंगौ। अ
बेनि फिथाइखौ जोङो खानानै जोङो बाजार एबा गलाफोराव जोङो फानहैयो एबा न न'आवबो जायो नोंथां खानानै।
फोरान-फोरान्नाबो दोनजायो आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां थारैनो नंगौ बे गोमोन जानायखौ जोङो फोराननाबो दोननो हायो नोंथां, जों बेखौ गला एबा बाजारावबो लांनानै बे रां खामायनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ नोंथां।
ओमफ्राय नोंथां एसे नोंथाङा जाहाथे जोगोनारनि बागै एसे सावरायलांना नोंथां?
औ औ नोंथां थारैनो हागोन ओं।
औ दे नोंथां फोरमायगोन नोंथां।
औ बिब्दिनो जोङो जोगोनार गायनो थाखाय नोंथां ओमबाय बिदिनो जोङो दानि बानलु गायनायनि बायदियानो जागोन नोंथां ए-एसे।
औ नंगौ नोंथां।
औ जेन बुंनो जोगोनार गायगोन गायनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोङो बिब्दिनो बाजार एबा गलानिफाय लाबोनाय बै बेगरफोरखौ जोङो न'निफ्रायबो मोन्नो हायो नोंथां जेनेबा जोङो बेखौ इयुननि था थिनानै दोनोब्ला नोंथां औ नोंथां जेनेबा न'आव गैयाब्ला नोंथां जोङो बिदिनो गलाय एबा बाजारनिफाय लाबोनानै बै बेगरफोरखौ जोङो लाबोयो आरो नोंथां जेरैखि जोङो जोगोनारखौ गायनो थाखाय बिब्दिनो बिब्दिनो नांगोल एबा ट्रेक्टरजों हालेवो एबा मोसौजों दानि जुगावथ' मोसौजों हालेवनाया गैला नोंथां औ बिबदिनो जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै लाग्रोयो नोंथां बिब्दिनो जोङो दै जमा जायैनि जायैनि बागै बिदिनो जों हाखौ थिबखोल बानायनानै लागोन बे नोंथां औ औ बुंनो थाङोब्ला जोङो बिब्दिनो थिप बानायखांनायनि उनाव बिब्दिनो जोङो जोगोनारखौ गायनो थाखाय बिब्दिनो जोगोनारनि बेगरखौ जोङो लारिंङै
औ।
औ बिब्दिनो जोंङा एस थुना होनाय जायो आरो नोंथां।
हथनानानै जाहाथे आखाइजों सायाव गेललिनानै जायो आरो ।
औ औ औ नोंथां नंगौ नंगौ बिब्दिनो आरो बेयो बिब्दिनो सि बुंनो थाङोब्ला बियो जिबा दिन नङाबा थामजि दिन लासै बियो बिब्दिनो
अ।
स्नि दिन नङाबाबो जिबा दिना आलासे बियो बिदिनो गोरलै बिबिदिनो रज'गोन आरोखि नोंथां। औ बिबदिनो बिब्दिनो बुंनो थाङोब्ला बिब्दिनो बियो देर देरनो गोनां था समाव बिबदिनो
बुंनो थाङोब्ला बिदिनो थामजि दिनसोनि उनाव गेदेर जाबोयो नोंथां बिनि बिफाङाव बुंनो थाङोब्ला बिब्दिनो बिबार ब बिबारनि उनाव बि फिथाइननि मर लायो नोंथां
आनो
जोङो बिबार बारनाय बिबार बारनायनि दिनाव जोङो बिनि एसेन नांगोन मा जों मा जायाखै बिफाङा बिब्दि मुलैनि गोनांथिफोर जादों नामा। औ बिनि बागै जोङो बिखौ नायनांगौ नङाबा बियो गाज्रिबो जानो हागौ बिदिनो मुलिनि
औ नोंगो नोंथां।
औ औ बिदिनो एम्फौफोरा बिदिनो बेखौ गाज्रिबो खालामनो हागौ बेनि थाखाय जोङो मुलि बाहायनाय जायो नोंथां औ औ जेरैहाय जोङो बिब उनाव जोङो मुलि होखांनायनि उनाव बिदिनो स्नि दान थियालागे थानानै बियो बि फिथाइनि महर लायो। बियो बिब्दिनो लास सै लासै लासै फिथाइया बिदिनो देरलांनाय बिब्दिनो गोमोन जायो नोंथां।
जों औ नोंथां।
औ औ गोमोन जानायनि उनाव गोमोन जानायनि उनाव बियो नोंथां बेखौ जोङो बाजार गलायावबो फ फानहैयो नोंथां बिदिनो न'आवबो जायो आरो नोंथां लाखिनाबो दोनो बेखौ जोङो दै दैज्लांआव माने माइ गायनायफोराव जोङो बेख खौ माने ओं होफानो ओ रु रवानिफोर जोङो होनो थाखाय जोङो लाखिना दोनो नोंथां।
अ नोंथाङा ओमफ्राय सोंथि माब फोर सोंनो दं नामा आंनाव नोंथाङा।
औ औ नोंथां बिब्दिनो जिंखा आबादखौ माबोरै मावोना एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ नोंथां अ हागोन नोंथां जों जिंखा आबादखौ मावनोब्ला गिबियाव जोङो बिदिनो ट्रेक्टर एबा मोसौजों जों हालेवना लाबोनांगोन थ' आजिखालि दानि दिनाव मोसौजों हालेवनायानो जाला गोबाङानो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा ट्रेटर औऔ जानांगौबो जायो जोङो हालेवनायनि उ-उनाव। बे बे हायाव जोङो जिंखा होनो थाखाय जोङो बा हाथाय बा गलाफोराव थांनानै जोङो बेयाव नार्सारिनिफाय जों बेगर लाबनाय जायो। बेगरखौ लाबनानै जादो जोङो न'आव लाबखांनानै जाहाथे जोङो बेखौ जाहाथे बेगरखौ थुनो लाबो थुननो लाबनायनि उनाव सिगां जोङो बे थुनोसोबि सो थुनोसो सिगां जों बे हाखौ जाहाथे सिशब होना लायो बेयावबो जोङो जाहाथे खदालजों बेखौ खोना लायो बेनि उनाव जोङो बेगरखौ जाहाथे होनो थाखाय जुदि जाबोरफोर दंबा जों जाबोफोरखौ बासिना गायनाय जायो बेनि उनाव जों बेगरखौबो थुयो थुनायनि उनाव जोङो औ बेयाव जोङो थुनायनि उनाव जाहाथे हाखौ सायाव एसे आखाइजों प्लेन बानायनानै जायो आरो आखाइजों मुस्लिद होनाय जायो बेनि उनाव जोङो जोङो स्नि दिन बा जि दिननि उनाव बेयो थांबोयो अब्ला बेयो जुदि ओंखारबोनो हायाखै अब्ला ओंखारबोनो हायाखैब्ला जों बिनि हाखौ एसे जाहाथे जों आखाइजों बोरलाना होनाय जायो आरो बोरलाना होनाय जायो नोंथां बोरलानानै होनाय जायो नोंथां बेनि उनाव
औ नंगौ नोंथां
आरो बेखौ माबाफोर एम्फौ बा गुसेंग्राफ्रा जुदि अस्र' दब्ला जों बेयाव मुलि होनांगौ जाय जायो बेयावबो बेनि उनाव जों आरो बेयो बेयो जुदि जिबा दिनसोनि उनाव- अब्ला बे जौ बावो अब्ला जों बेयाव औवा बिजौनि जेंसि बा जोङो खामि फैनानै बेयाव थुनांगौ जायो थुनायनि उनाव जोङो बेयाव जाहाथे बेखौ हरनो थाखाय जों मानला हरनो थाखाय जाहाथे बेखौ होनांगौ जायो बेनि उनाव जोङो जाहाथे औवा दाननानै सां लुनाय जायो सां लुनायनि उनाव जों जाहाथे बेयो मानला लाङो जों मानलानायनि मानलानायाव बेखौ नायनांगौ जायो बेनि उनाव जोङो बेयो बिबार बेयो सायाव मानलानानै बिबार लाबा जों बिबारनिबो एसे मुलि नांगौ जायो आरो बिथांखौ जों नायनानै मोजां जादोंना मोजां जायाखै जों बेखौ नायनानैबो जों बेयाव मुलि होनांगौ जायो- बेनि उनाव बे औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो फिथाइनि महर लाबोयो फिथाइनि महर लाबोनायाव जों बेयावबो फिथाइनि मुलै बाहायनाय जायो जाहाथे एम्फौफोरा बेखौ फिथाइखौ सुनो हायो बेनि थाखाय मुलि बाहायनाय जायो बेनि उनाव बेयो अब्ला फिथाइया देरब्लो देरबोयो अब्ला जों बेयाव बेखौ खानानै हाथाय बा गलाफोराव जोङो फानहैनाय जायो आरो न' आवबो जानाय जायो आरो बेनि जोङो खायफा सुबुंफ्रा बिदानबो लाखियो आरो बिनि बेकरखौ जाहाथे उनावहाय जोङो बेखौनो होफिननो होननानै जाहाथे लाखिनाय जायो ।
औ नोंथां नंगौ
बिदिनो जोङो बेखौ आरो जोङो जाहाथे फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथां जों बेखौ बिदिनो नोंथां नोंथां नोंथाङा अब्लालाय एसे माबानि बागै थावायनो आरो नोंथां औ नोंथाङा भिन्दिनि बागै एसे थागोन नामा नोंथां भिन्दिनि बागै एसे साबोन आरो नोंथां
औ नोंथां थारैनो हागोन भिन्दिनि बागै फोरमायनांगौबा नोंथां हागोन औ बिब्दिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला भिन्दिखौ बोरै गायो होन होननानै बुङोब्ला नोंथां जेरैहाय जोङो बिब्दिनो बाजार एबा गलानिफ्राय जोङो लाबोनानै
औ
औ बेे बेगरखौ जोङो बिब्दिनो हालेवनानै लाग्रोखांनायनि उनाव बिबदिनो जोङो मोसौजोंथ' दानि जुगाव हालेवला नालाय नोंथां बिब्दिनो जोङो ट्रेक्टर जों हालौनानै लाग्रोयो नोंथां औ बिब्दिनो जोङो नांगोल जों बेखौ बोनानै लाग्रोयो नोंथां। नांगोल एबा बायदि रोखोमनि गनफोरजों ए माबा माबाफोरजों बोनानै लाग्रो नोंथां। औ बेयाव बोना लानानै जोङो बिब्दिनो बै भिन्दि बेगरखौ जोङो लारि लारि होबोयो आरो। थां बिदिनो आसि थाइसे थाइनै बिदिनो आसि थाइबासोनि जखनालासे जोङो गेसें दोननानै औ औ नोंथां एसे गेसें गेसें होनानै जोङो नोंथां।
औ नोंथां।
होै होयै होयै जोंना जों जोंनिया होखांब्ला नोंथां बिब्दिनो जोङो बेखौ फबो। औ। फबखांनायनि उनाव बियो बिब्दिनो स्नि दान नङाबा जि दानसोआ लासे बियो गोदान गोरलै बिलाइ खिलियो नोंथां। औ औ बिनिफ्राय जोङो बेखौ नायबाय थानांगौ नोंथां बिब्दिनो बेनि माबाया जेनेबा गोरलै बिलाइया बिदिनो गाज्रि महर लादों नामा बियो फिथाइ फिथाइ होगोन ना होआ बिनि बागै इसे नायनांगोन नोंथां जेरैहाय जोङो बिबदिनो मुलिनि गोनांथि जायो बिब्दिनो बिब्दिनो भिन्दि भिन्दिया बिब्दिनो जायै जायै बिब्दिनो थामजि दिनसोनि उनाव बियो
औ नोंथां।
बिफाङा गेदेर जानानै बियो फार्स्ट टाइम फिथाइ थाहैगोन नोंथां सेथि टाइम, फिथाइ थायनायनि उनाव बिब्दिनो फार्स्ट जान बिदिनो बिफाङा एसे गोजौ जायोब्ला बिथिं बिथां बियो औ बिबदिनो बियो बिबार बारगोन बिबार बारनायाव जोङो बिदिनो एम्फौफोरनि मुलि सारनांगौ जायो
अ नोंगौ नोंथां।
औ औ बिब्दिनो